औ खोना-नोंथां खुलुमबाय नोंथाङा माबोरै दं?
आं दा मोजाङैनो दं। आरो जनानै दङ।
औ नोंथां। नोंथां बिदिब्ला आं फन खालामनायनि जाहोनानो जादों जे जोङो जा जानाय लोंनाय बेनि सायाव एसे सावरायनो हाग गोन ना नोंथाङा आंजों लोगोसे?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां। जोङो जे जान जानाय लोंनाय होनबाथ' जोङो गोबां रोखोमनि मुवा मोनो आरो। दा बेयावनो जादों जे बर'नि ओंख ओंख्रैबो बर'नि ओंख्रै होनबाथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानो हागौ।
औ नंगौ नो-मिथिगौ नोंथां औ।
सामु सामुजों सबाय ओंख्रै अनला ओंख्रै उवा मेवाइ नाफाम बिदिनो बायदिसिना बर'नि ओंख्रि दे होनबा जों मिथिना मोनो आरो।
औ नंगौ।
आरो जोंङो अनला अनलाओंख्रै अनला ओंख्रैखौ जोंङो ओरैनो जानायल' नंङा जे जों बेखौ हाबाफोरावबो जोंङो हाथा सुुनै जा खैनाया बरनो संना खुरना होयो। बेयावबो जों बाहायनाय जायो आरो। जे हाथायाव आरो अनला ओंख्रिखौ जोंङो गिबियावनो संनो गोनांब्ला जोङो ओ‌ दैखौ सारायाव जोंङो दैखौ मोजाङै फुदुंग्रोनानै लायो आरो। फुदुंनायनि उनाव जा जोंङो माइरं माइरंखौ जोंङो दे ओ देनानै ओ माइरं गुन्दै जे अन गुन्दै बिदि बानायना लायो आरो औ नंगौ ओ गोदोस जोङो उलार एबा दिंखियाव देयोमोन दानि जुगाव ओ‌ मिसिं जे ग्रेन्डार बेजों जोङो ओ उनना लायो आरो। ओ जा उन गुनदै थिं औ जा अन गुन्दै जों मोनो बेखौ जोंङो बे दै ग्लब-ग्लब गोदौनायाव जोंङो बेखौ फ्रि फ्रि सारना होनांगौ जायो आरो। आरो बेखौ जों मोजांङै गोदौ होनोनानै बेयाव जोंङो बायदिसिना जेरै नोंङो गावनि फसायनाय बायदि बेदर बेदर ओ दाउ बेदर अमा बेदर बायदि रोखोमनि होनानै संना जानो हायो आरो। नोंथाङा औ नोंथां। नोंथाङा बे अनला ओंख्रि जाफेरनो मोनदोंना नोंथाङा? औ नोंथां आरो नोंथाङा जे सबाइ ओंख्रिखौ माबायसा संङो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ सबाय ओंख्रिखौ जोंङो सबाइखौ सबबायजों साम बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनोसै ना मा होनो नोंथां।
औ नोंथां फोरमायनो हागोन दे।
औ ओ सबाय ओंख्रि सबायजों साम ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो सामु नांगोन सामुखौ जोंङो हाथाय बाजारनिफ्राय नंङाब्ला जोंङो दैमा बा फख्रिनि फायबो मोननो हायो औ बे सामुखौ जोंङो मोजांङै बिनि बिगुरखौ ओ जो सायनानै मोजां गिबियावनो जोंङो बे सामुखौ बायनानै लाबोग्रोनानै सो सोमनानै दोनो सोमनानै दोन मानो होनबा बेयो हा हा-हाब्रुआवसो थायो नालाय नों आं बेनि थाखायनो बिनि हाब्रुआ जाहाथे मोजाङै ओंखारो मोजां जायो बिनि थाखाय बेनि उनाव जोङो बे खौ सायनानै लानाय जायो आरो बिनि भा बा ख्लाखौ बा बिनि बिगुरखौ धाकोनखौ औ बेखौ मोजाङै सायनानै लानानैहाय बेनि उनथिंनि बाहागोखौ जोङो दानस'नानै गारनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ दानस'नानै गारनानै फिन खेबसेबाव आरो मोजाङै हुनानै सुनाय जायो आरो बिनि मैलाफोरा जाहाथे खारो
बेयाव संख्रि गरनैबो होनानै जोङो सोमना दोननो हायो आरो दसे खमायबनि थाखाय जाहाथे बिनि हाब्रु एबा मैला माखाया ओंखारलां थों होननानै
औ नंगौ जोंनि बे ओनसोलावहाय बिबदि खालामनाय आं नुफेराखै नोंथां
औ नों
औ बेनि फ्राय जोङो बेखौहाय मोजाङै हुनानै सुनानै लानानै जोंनो सबाय सबायखौ नांगोन नालाय बेनि थाखाय जोङो सबाय बायनानै लाना फैनाय एबा न'आवनो थानाय सबायखौहाय गिबियावनो स सबाय आ गथाब्ला बेयो हुख्रेमनाय नङाब्ला जों बेखौ एवना लानानै हुख्रेमग्रोनानै लायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेखौ जोङो ग्रे मिक्सारावबो हुख्रेबनो हायो बा आखाइजोंबो माबा मोनसे मुवा लानानै जों बेखौ हुख्रेबनो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां नोंगौ
बेनिफ्राय जोङो बेखौ दसे समनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो जाहाथे बेयो गुरै जानानै बिनि बिगुरा सबायाइनि बिगुरा जाहाथे गय आरो खारो आरो बिनि थाखाय बिनि उनाव जोङो दसे सना दोननानै बेखौहाय सुनानै आरामसे सुनानै लानाय जायो आरो सुनानै लानानै जोङो बे दानना लानाय साम' बे साम'खौ थाव गुबै एसे होनानै एरफ्रामग्रोनानै लानाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेनिफ्रायबो जों बेखौ मोजां मोजाङै मोनजासे एवफ्रामना लानानै ओ जोङो ओ‌ एवफ्रामना खांनानै दोनथनाय जायो आरो। बेनि उनाव जोङो सबायखौबो औ ख--खारै होब्लाबो खायफाया थाव होनानैबो एसे सङो नालाय बेनिखायनो ओ थाव होनानै स अनब्लाथाय जोङो थावआव एसे होनानै सबाइखौहाय एसे एवफ्रामना लानानै बेवहाय दै होनानै रुग्रोनानै लानाय जायो आरो खारै होनानै नांगौ बिबांनि खारैखौ जखा हिसाबै होनानै जोङो सबायखौ रुग्रोनानै लानाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेनिफ्राय जोङो सबायखौ रुनानै ला लानानैहाय ओ सबाया जेबोला रुयो अबोला जों सागं सानानै लानाय जायो आरो नोंथां नोंथाङाबोथ मोन्थिखागौ जानांगौ औ बेनिफ्राय जोङो बे ओ सबाय खौ सागं साखांनानै बे सबयावहाय जोङो सामखौ गारसंनानै होनाय जायो आरो
औ नंगौ
बेनिफ्राय जोङो होनानै जोङो जेबोला ओ सबायाहाय मोजाङै दैया राननानै गथा जायो अबोला जोङो बेयावहाय ओ‌ गोबां बिबांनि मस्ला जेरै जिरा जाब्रां बेफोरखौ देनानै होनो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंगौ
बेनिफ्राय जोङो बेफोरह देनानै लानाय मुवा बेसादखौ होनानै जोङो बेयावहाय ओम ओंख्रिया मोजां मोदोमनायनि थाखाय जों बेवहाय गंगार धुन्दियाबो होनो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां दा नोंथाङा जे जा बुंबाय औ दोस ओस सबाइ ओंख्रि संनाय सबाइ ओंख्रि संनायावथ ओ जे खारै- खारैनि गोनांथि जायो बे खारैखौ जोङो ओ जे थालिर बिफांनि गासैबो बाहाग फ्राय जोङो बानायनाय जायो आरो बेनि बिलायखौ बि बिलाइनि अनगा जोङो ओ बिनि गासिबो मादा बिनि फस्ला खौ जोङो बिनिफ्राय जोङो खारै बानायनाय जायो आरो आरो औ आरो जा थाव बे थाव जोङो बेसरनि निफ्राय मोननाय जायो आरो जे बेसरखौ जोङो बांसिनानो मेसें बोथोराव फोनाय जायो बे बेसरखौ जों फोनानै बेनि जा बेसरा फिथाइ ओंखारो फिथाइ ओंखारखांनायनि उनाव ओ बेखौ मोजां ओ फिथाइ ओंखारखांनायनि उनाव बे जेब्ला रानगोन जो फुनो समाय सम जागोन बेखौ जोंङ सुखांनानै बेखौ जोङो मिसिं ट्रेक्टरफोरावबो ट्रेक्टरफोरजोंबो नायो नाथाय गोदो मोसौजों नायोमोन आरो बेखौ नाखांनायनि उनाव जा बेसर फिथाइ बेसर बेगर मोनो बे बेसरखोनो जोङो ओ बेखौ जोङो मिसिङाव फेरेदनो लाङो आरो फेरेदनो लांनानै बेखौ जा थाव महरै मोननो हायो आर रो बेनिफ्रायनो जोङो बायदिसिना थावजों जोङो बायदिसिना ओंख्रै एबा भाजा मैगं संना जा जायो आरो औ नंगौ आरो जा बर'नि ओंख्रि होनबोलाथ' जोङो औवा गाजा औ बेखौबो मिथिगो जोङो जे औवा गाजाखौ जोङो संनो गोनांब्ला जोङो गिबियावनो जा औवाखौ जोङो औवा गोरलै औवानि जा गोदान खि ओंखारनाय औवा गोरलै औवा गाजा बेखौ जोङो दाननानै लाबोना एसे साफा खालामनानै जोङो बेखौ फिसा फिसा हायो एबा फिसा फिसा गोबा गोबायै हायो आरो। हानानै बेखौ जोङो सुस्रानानै मोजाङै साफा खालामना लानानै ओ साराय गंसेयाव एसे खारै होनानै बे औवा गाजाखोदो मोजाङै एवना लानाय जायो आरो । मोजाङै एवना ला नानै बेनि उनाव जोङो दै होयो आरो। दै होनायनि उनाव बेयाव ओ सोरहाबा सोरहाबा एसे ओ अन गुन्दैबो होदलायो। एबा दालिफोर बो होनानै संना जायो आरो। आरो बेयाव जों लोगोसे ओ बेदर दाउ बेदर बयलार बे बेदर एबा अमा बेदर जोङो बिदि गावनि फसन मथे होनानै संना जानो हायो आरो जोङो । आरो औ आरो जोङो जे मैथाजों ना खांख्राइ जायो होनो बे ना खांख्राइखौबो जोङो ओ दैमा एबा फुख्रियाव मोननाय जायो आरो। बेखौ जोङो ना ओ जोङो बे ना खांख्राइखौ जोङो जेखायजोंबो जेखायजोंबो गुरना मोनो आरो। नाथाय जेखायखौ दानि जुगाव बारा एसेबां न'फोराव ओ गोदो जोङो ओ आबै आबौमोना बे जेखाइ खबाइखौनो बानायनानै एबा हाथाय बाजाराव फाननानै बिदिनो न'खर जो दायोमोन आरो आरो नाथाय दानि जुगाव जोङो इदि आबै आबौमोना बारा आबै आबौमोनबो बारा गैबांला नालाय बिनि थाखायनो न'फोरावबो बारा बानायनाय रोंनाय मानसि गैला। बिनि थाखायनो जोङो हाथायाव बायना मोनो आरो बेफोर जेखाइ ख'बाइ खौ बायना मोननानै ला बोनानै बिदिनो जोङो दैज्लां बोथोराव बांसिनानो जोङो दैज्लां बोथोराव मोननाय जायो आरो साम' खांख्राइ नाखो। बेनि थाखाय औ आरो बेखौ जोङो दैज्लां बोथोराव गुरनानै एबा खांख्राइ खन'ना ना गुरनानै बिदिनो लाबोनानै जोङो ओ बायदिसिना मैगंजों संना जाजायो आरो। जेरै मैथाजों मैथाजों सं मैथाजों मैथाजोंबो सङो आरो आरो जों ओ बायदिसिना मैगंआवबो होदलानो हागोन आरो। बिदिनो
औ नंगौ।
जा नाफाम बर'नि नाफाम बेखौथ' नोंथाङा मिथिगौ जानो हागो औ बे नाफाम खौ ओ जे नाफामखौ जोङो थास' बुगा गोसोमनिफ्राय बानायनाय जायो आरो बेजों आरो ना फिसा फिसा गुद्रा ना बेजों बानायनाय जायो आरो। दा बे नाफामखौ मा बायसा सा बानायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ। हागोन नाफामखौहाय ओ ना फिसा फिसा बेजों बानायो होननानै आं मिथिदों आंबो दिनैसिम माने मोनजाफेराखै आरो। ओ बेखौहाय जोङो थास' बुग्लाजों ओ बानायनाय जायो फार्स्टावनो जोङो नाखौ ओ हमनानै लाना फैनानै बा गलानिफ्राय लाबोनानै मोजां मोजाङै बासिना लानानैहाय बे खौहाय ओ एसे
औ फोराननानै औ औ बेखौ जोङो फोरानदबो एबा थङा होननानै जोङो बेख बेखौ फोरानो आरो। फोराननानै उनाव जों औ नंगौ।
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय जोंनि सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नो
औ नोंथां दे बिदिब्ला गोजोनथों नोंथां औ।